हेल' औ। नै दङ जिरायनानै। नोंलाय?
आंबो दङ मोनानि जाखांबाय ना?
जायाखैनो नै संगासिनोसो।
अ मा मैगं संखो?
जोंना मैगंआ माबामोन अ संबाय थादों दाउ बेदरजों ओमफ्राय आलु। दालि मैगं ओ खबर मोजां औ।। गोथावथ'
औ
होमबा दानिया अखा हाया खै।
अ ओ अ अ जोंनिथिं फिरिगा से हानानै थांबाय। दानिसो दसे सिगाङाव। ओम
होनबा दायोना।
हाखांबाय दा औ दसे हाथ'वाखै ओमफ्राय दायोफोर हाफिनगोन नामा। थै
औ औ
औ
होमबा दायो जों आवगायनोसै होनबा नंङा
औ औ औ आवगाय जाासिगोन औ।
दैज्लां बोथोरखो लानानै
औ
औ बेसे जागायदो नोंङो
ओ जेनेबा ओ जोंथ' दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो-लोगो आबाद मावो ना। ओ माइ माय गायो। ओ नोंसिनि थिं मा मा माइ गायो?
जोंनिथिं ओ गोदो जेरैबायदि गायोमोन बेखौ एसे आलादा जाबाय आरो थेवबो दायो ओ बायस मथि रनजित बे मोननैखौ गायगासिनो दंङ। ओमफ्राय मागोआव ओ फिथा सौवराइ जानो गाव जानो एसे माइब्राखौ एसे बे गायनाय जायो आरो ओ दब्लायसे दब्लायनै बेबायदि माइब्राखौ गायो बांसिनानो रनजित माइ आरो बेबादि बाइसमुथिखौ गायनाय जा जायो नोंसोरनिथिं
ओ जोंनिथिं बेबायदिनो फरिमलफोर गायो माइब्रा माइ गायो बिनिफ्राय जोसा गायो बिदिनो गायो गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरबो गायो। ओ माखासे माखासे जेरै ओ आथिखालावथ गोदान गोदान गोबां रोखोमनि ओंखारबायना जोलैफोरा जेरै जोंङो नारचारिफोरावसो बायसै जोलैफो फोरखौ गोदोथ माइ जोलैखौ गावबा गावनो फैगौ बोसोराव गायनो थाखाय दोनखायोमोन। खालावथ' बेबायदि दोननायखौ नुला माथ थो गासैखौबो बाजारनिफ्रायसो बायनानै ओ खोथियाफोरखौ फोनायखौ नुनो मोनोस
नंगौ नंगौ नंगौ औ।
बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोरखौ गायो आरो
औ नंगौ।
फाय नोंथांमोननिथिं ओ जेनेबा हालेवोना? बे हालोवनाया दासिम बो गोदोनि दोरोङारि ओ नांगोलजोंनो हालोवो ना ट्रेक्टरजों हालोवो?
औ बियो ओइ एसे ओ माबालायबाय गोदो जोङो ओइ दोरोङारि जोङो नांगोलजों बांसिन हेवोमोन दायो ओ जागायनायनिफ्रायनो ट्रेक्टर गोदोरखौ बा ट्रेक्टर फिसाजों फैसा गारनानै बांसिन। नो टेक्टरजों हालेवगासिनो दङ बिनि उनाव लास माइ गायनोसै स समावसो नां-नांगोलजों मो मो हालेववो आरो जेब्ला ओ दिनै बदि गायगोन दिनै बायदि फुङाव नांगोलजों हेवसिगोन आरो।
अ
गिबि जों खारायो। जों गिबि हेवग्रोयो। होमबाना जोङो। ट्रेक्टर गोदोरजों गासैखौ। खौबो। हेवगोरना लायो बेबायदिनो आरो माने दैयाबो आंखाल ओ आं खाल नङा गोबां। दै मोनो जोंनिथिं दैमा दङ दैसा। बान्दो दङ बान्दो थेबानो ओरैजाय बान्दो थेबानो ओरैजाय दैया बोहैनानै जोंनि दुब्लियाव गोबां दैनि एसे मोजां आरो। फारसेथिं अखा हायो। अब्ला बांसिन। हिन ओ दैयाव। दै दुब्लियाव दै जानानै बांसिन। मोजां जायो।
उम। बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनायाव जेनिबो दैनि आंखाल एबा खस्थ'फोर मोना नङादांना।
बेबायदि जाया ओ दैनि गोबां मोजां जोंनिथिं। गुबुन जायगाथिं बै थिं बाक्साफोरथिं ओय मटरजों दै बोनानैसो ओय माइ गायो। बेथिं हाजो हाजो। गुदिफोराव अखानि। दैजों जो माइ गायो। बेबायदि दा जोंनियाव दैनि आंखाल गैया बेनिखायनो जोंनि ओ जायगायाव। जोंनि टंला होननाय जायगायाव खोब आबाद मावनायाव एसेबां खस्थ' जाया स मोजां जायो। ओ बांसिनानो मोजां जानानै। दिनैसिम गावबा गाव आबाद मावनानै न'खरखौ सोलिगासिनो दङ। माइ गायनानै ए जागासिनो दङ बै जोंनो संसार जायो बे जोंनो माइखौ गायनानै बे बे फानोबो बांसिनखौ नानै बांसिनखौ न न'आव जानायखौ बाहायो आरो।
औ औ जोबोद मोजांनि बाथ्रा बिदिब्लाथ' जोंनिथिं
माखिनाव मोनदाय ओरैनो नोंसिरनि गोरान नोंसिनि जायगाया गोरान नामा?
जोंनि जाय जायग गोरानद्रायद्रायबो नंद्राया बिनिफ्राय गिसिद्रायबो नंद्राया जोंनिया गेजेर बाहागोआव गोग्लैयो आरो। आं जेरावनोखि दङ बे जायगाया अन्थाय मा जायो जोंनि जायगायाव माब्लाबा माब्लाबो दङ दंग' दं माथावरिफोर दं नाथाय नाथाय माब्लाबा माब्लाबा बोसोराव ओ बांद्राय अखानि बिबाङा खम जायोब्ला दैनि आं आंखालबो जायो बिनिफ्राय गायनाय फुनायाव खोब खस्थ' मोननो गोनां जायो आरो। थांनाय बोसोरावबो गोबांथार खस्थ' मोनदों जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि माखासे आबादारि फोरा जायफोर ना गैया आबाद मावनानै जायो बिथांमोना। माने गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों अखानि अखाया खम जानायनि थाखाय बान्दो बिमायावहाय दैया जमा जानो हाया हायासै नालाय बिनिफ्राय जाय दै बिमानिफ्राय ओमफ्राय जाय बान्दोनिफ्राय जोङो दैखौ लानानै फैयो बे दैयाहायो आबुं जायैनि जाहोनाव बान्दोआवबो दैया फैयासै बिनिफ्राय गोबांथार खस्थ' मोनबाय माइ गायनाय फुनायफ्राव मथरजों सोनानै गायनो नांबाय हानायफ्रा सोनानै गायबाय हायैफ्रा बेबायदिनो ओ दुब्लिखौ लांदाङैनो दोननो गोनां जाबाय आरो माने बिनिफ्राय माखासे आंखाल फोरजों भुगिनो गोनां जाबाय आरो ओ देग्लाय माबायदि जागोन बेखौथ' बुंनो हाया बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय ओ ओरैनो दैज्लां समाव माइ आब आबादनि अनगायै गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावफायै जानांगौदां ना
औ मावो जोंनि थिं माने बांसिनानो ओ गोदो जेरैबायदि मावोमोन दा एसे खम जाबाय दायो गोदो जेरै दै ज्लां बोथोराव माइ गायनायजों लोगोसे बिनि खाथि खाला ओ बानलु बेबायदि खि आबाद मावोमोन बानलुनि आबाद मावोमोन दा बेबायदि बानलु आबादखौ गारनानै बांसिनानो माइखौनो गायजोबो आरो आरो बेराफारसेथिं ओ मैगं मैगं थाइगंआबो बेबायदि एसे एनै मैगं थाइगं गायो। बैथिं ओ केरेला गायो भिन्दि गायो मेस्था मैथा गोखा गोखै बिदि गायनानै न'आव न'आव न'आव जानायनि अनगाबो बजार गलाफ्राव फाननो हानाय बेबाय मोनसे आ बाद मावनानै ओ गावनि नखरखौ सो सोलिलाङो आरो गोबां दैज्लां बोथोराव ओ जोंनि जायगायाव माने अस सुबिदा एसेबां गोलैया मानो होनोब्ला माइ गायनो होनोब्ला माइ गायनो समाव दैनि दैनि गोनांथिखौ नांगौबायायदि मोनो बैथिं दैज्लांबो फोथाराव दुब्लि फोथाराव ना खांख्राइ ओ बायदिसिना ना ओ हमनानैबो ओ जायो बेबायदि आरो दा माइखौ दैज्लां बोथोराव माइ गायनो जोंनाव जाथारसिगोन दा बेवाय बहाय माइआ खोब बायसमुति रनजित बेबायदि गायनानै ओ फोजोबनो माने गायनो गायो आरो बेबायदि दा ओ इसेबां दैज्लां बोथोराव दा एम्लुआ गाबगासिनो अखा हाबाथाय एमबुआनो गाब खायो एमबुलु गाब होननायजों लोगोसे दैज्लां बोथोरखौ माने बिराद मोजां मोनसे
औ औ बांसिनै समायनासिन खालामो आरोना औ ओरैनोब्लाबो जोंनि बर' गामिफोराव थ बिब्दिनो जाखायोना ओ अखानि बोथोरब्ला एम्बुनि गाबनाय ओ बिबदिनो जेब्ला अखा हाहां हाहां जायो बे टाइमाव गाबोना? अब्ला एम्बुनि गाबनायजों बांसिनै माने समायनासिन खोनायो औ जोंदि स समाय होसिनो आरोना
नंगौ नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय ओरैनो दैज्लांनि अनगायै गोरान खेथि माबाफोर मावो नामा नोंथांमोननिथिं
ए मिसें बोथोराव?
मेसें बोथोराव
मेसें बोथोराव औ गायो ओ आलु बेसर बिथिं गार' बायदिसिना बेबायदि ए गायो आरो थाव जानो थाखाय बे सर गायो ओमफ्राय थिं मैगं थाइगं बाय- दिसिना लाइ लाफा आलु बेबायदि गायो आरो
उम
औ दा खोब दैज्लां बोथोराव जिखिनि मेसें बो- थाराव जिखि आबाद मावो दा दैज्लां थ बेबायदि आबाद मावनो हाया नालाय एसे खम बिबांनि बाद मावो दुब्लिखौ ओ मेगं मैगं थाइगं गायालासिनो माइ खौनो बांसिन गायनानै सङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि सोलिगासिनो दं आरो दाथ माइ गायनाया दाथ नखर नखर रुवानि बायनानै ओ सासेयाव दुइस थाखा थिनस थाखा होनानै माइ फजों गायो सानसे गाहाम गायो बेवहाय ओ माने जौ सेरेब साहा मिथाइ माबा बि होनानै रुवानिफोरनो माइ गायनायाव जों जाहोयो आरो औ औ जाहोयो
बेनिफ्राय सावरि बेफोरबायदि
सावरि दङ दङ दाबो सोलिगासिनो दङ ओ खोथिया फुयोबा मोना मोना समाव खोथिया रायजोआनो औ फाला बदल आरो लिंलायनानै खोथिया फुयो आरो बेवायनो ओ जौ गोरान जौगिसि बिदिनो खांख्राइ बा बाथोनजों जौ बो जौजों लोङो बेबायदि गोदो जेरै दोङो बिदिनो दंङ खोथिया फुनाय बेबायदि जोंनि हारिमुवा बेबायदि
औ नाथाय जों मिथिं बिब्दियै गैद्रायला आरो ना ओ मा होनो बेफोरबायदि औ सोलायबाय गोबां सोलायबाय आरो माने गोदान जुगजों ओरैबायदि गोरोब खोबनो लानायावनो लानायावनो माखासे गावनि आंगोफोरखौ माने आंगो हारिमुफोरखौ खोमानानै लाबाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा आरो मानो होनबा ओ‌ बेयाव जोंनियाव ओ माइ गायग्रा फोरनो जाय जेनाखि गायो फुयो बिथांमोननो खेबनै साहा होयो फुंङाव फुं बेलासे गायो नालाय फुंनि समाव दसथा बाजि खेबसे सा हैयो बेजों लोगोसे जाग्राफोर होफायो बिनिफ्राय आरो बेलासियाव खेबसे जे होयो बेजों लोगोसे जाग्राफोर होफायो आरो बेबायदिनो ओ दैज्लाङाव बहायो माइफोरखौ गायनाय जायो आरोना ओ नोंथां जों गुबुन मोनसे फन कलाव रायज्लाय जासिगोन नामा?
औ दिउरेसिना जोब्बाय औ जागोन दे औ दे